नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
अ मा खालामनानै दं?
ओ ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खामदों?
आंबो ओरैनो दं नोंथां होमबाथ' नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ फ्रियावनो दंबा नोंथाङा बिदिनो आबहावा गुबुंले जानायफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा माने सिगांफोर माबायदिमोन आरो दा माबायदि सोलायलांखो?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ दे फोरमाय नोंथां।
बिदिनो आबहावा गुबुंले होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबुंले जानाय लेथ्रा जानाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो ओमफाय बिदिनो आबहावा गुबुंले जानायनि गिबि जाहोनानो जाबाय सुबुं सुबुं माहारि सुबुं माहारियानो मानि सुबुं माहारियानो सो जेनेबा
औ
बानायदों सोरजिदों ओ जिनिसफोरबो सोरजिदों बेफोरनो माने सुबुं माहारि जे जिनिस फोर मुवा बायदिसिना बानायदों बेफोरनो माने खहा खालामबोगासिनो दं आरोखिना। फारसेजों मोजां फारसेजों गाज्रि माने बुंनो थाङोब्ला।
उम
बिनि आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोना जाबाय माने गोबां कलकारखाना गायसननाय ओमफ्राय गारि मथरनि जेनेबा ओ गोबां कल कारखाना गायसननाय जेनेबा बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै लुन लुन गेसफोर जेनेबा ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै माने बेफोरो बारजों गोरोबफानानै ओ बिदिनो मानसिनि हां लानायफ्राव जेनेबा ओ बार जों गोरोबफानानै मानसिया हां लानायाव ख जेनेबा हाबनानै बिदिनो बेराम बायदिसिना खामनाय। बेफोरनि जाउनाव माने गुबुंले जायो आरोखि ना ओमफाय बिदिनो बेराम आजार खामनाय ओमफाय लोगोसे बिदिनो आबादथिलिफ्राव जेनेबा बिदिनो एम्फौ थैग्रा मुलिफोर जेनेबा बेफोरखौ ओ एम्फौ थैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायनाय सारनाय ओमफाय बेफोर सारनाया जेनेबा जेब्ला अखाया हायो अखा हानानै बिदिनो मुलि सारनायफ्रा बिदिनो अखानि दैजों खुस्रानानै बिदिनो बिलो बिलोमा ओमफाय बिदिनो फुख्रिफोराव जेनेबा फुख्रि जेनेबा खाथिफ्राव आबाद थिलिनि खाथिफ्राव जेनेबा बिदिनो फुख्रिफोर दङबा बेफोराव थांनानै मानि दैजों मि जाहैयो आरोखि ना ओमफाय बिदिनो दैजों मिक्स जाहैनानै बिदिनो ओमफाय दै फोराव जेनेबा नाफोर थायो मानि बेफोर नाफोरा मानि बेफोरबायदिनि थाखाय जेनबा एम्फौ थैग्रा मुलि नालाय ओमफाय बेफोरनि जाउनावनो माने नाफ्राबो थैफा हैनाय ओमफाय बिदिनो गुबुंले जानाय बा सुबुंफोराबो मानि बिफोराव दुगैयोबा बिदिनो बेराम आजार जानाय मानि बेफोर मानि बेफोरोखौ मानि जोङो सिगां गावनो गाव जेनेबा सुबुंफोरा माने फोसाबग्रोनांगोन आरोखि ना माने सुबुंफोरानो बेफोरखौ बानायो नालाय जों सुबुंफोरा।
औ
बेफोरखौ माने जोंनो सो ओ फोसाबनांगोन आरोखिनो।
होम
ओमफाय बिदिनो लोगोसे गोबां फिफां लाइफां दानस्रांनाय ओमफाय फिफां लाइफां जेनेबा फिफां लाइफांखौथ जों मानो दा ओ दिनै जेनबा जों फिफां लाइफांखौ बिदिनो दंफां बानायनाय, बाथाम बानायनाय, सियार बानायनाय, टेबोल बानायनाय बायदिसिना बानायनाय मानि बेफोराव बाहायनायखौ जों नु नो मोनो ओमफाय बिनो फिफां लाइफांखौ मानि जोंनो नांगौ नांनाया ओमफाय बिदिनो मानसिफ्रा थानो थाखाय ओ फिफां लाइफांखौ गोबां दानस्रांनानै बेजोंनो न बां लुनाय ओमफाय बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिं न बां लुनो थाखाय माने हाग्राफोरखौ बोस्रांनाय माने बिफांलाइफ दानस्रांनानै ओ माबानाय जेनेबा बा बेफोरनि जाउनाव माने जोंनि जे जेनेबा अक्सिजेन बेफोर खमायो आरोखि ना ओमफाय लोगोसे देमाने बेफोरो माने जोंनोथ साया होयो जों बेखौथ बयबो मिथिखायो जेनेबा जों गरम जा गरमफोर जायोबा जों बिफां साया साया थायो नाथाय बेफोर सायाखौनो जोङो दान दानस्राङोब्ला बेफोरनि जाउनावबो मानि गुबुंले जायो आरोखि ना ओमफाय
औ औ
मानि ओमफाय बिदिनो ग्लबेल वार्मिं जेनबा बिदिनो बुहुमनां दुमखांनाय बिदि फोरा बिदिनो जावनावनो जायो। बिफां लाइफां गोबां दानस्रांनायनि जाउनावनो जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफाय बिदिनो बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय होबथानांगौब्ला जेनेबा जोङो गावनो गाव जेनेबा जों बयबो सुबुं माहारिफ्रा मानि ओ सिगां माबा जाग्रोनांगोन आरो ना गावजों गाव मानि गोरो ओ बुजिलायग्रोनांगोन बिदिनो फिफां लाइफां दानस्रांनायखौ खम खालामनांगोन ओमफाय बिदिनो रासायनायारि हासार बेफोरबायदि बाहायनायखौ जेनेबा आबादथोलिफो आबाद थिलिफोराव एम्फौ थैनाय मुलि जेनबा हाग्रा थैनाय मुलि माने बेफोरखौ ओ खम खालामनो खालानागोन माने मानो होनोब्ला माने जेनेबा आबाद थैनाय जेनेबा एम्फौ थैग्रा मुलि मानि बेफोरजों लोगोसे हाग्रा थैन्नाय मुलि म माने बेफोरखौ माने बाहायोब्ला माने हायाबो हाग्रा थैनायजों लोगोसे माने रानफालाङो आरोखिना ओ हाया ओमफ्राय बिदिनो राननानै बिदिनो बालाबारिबो जालाङो जालाङोलां हमो लासैनो ओमफ्राय बिदिनो लांदां जायगाफोराव बिदिनो मोसौ खानाय मोसौ खानानै जेनेबा गांसोफोर जानाय बेफोरबो माने गांसोखौ जायै जायै बिदिनो फोजोबस्रांनाय बेफोरनि जाउनावबो बिदिनो बालाबारि जायो आरोसै जे जे जायगायाव जेनेबा जे ओनसोलाव जेनेबा जे खाथियाव बालाबारि थायो बे बालाबारिया जेनेबा ओ जों मिथिनो मोनो माने बालाबारि जे जायगायाव थायो बे बाला बालाया माने ओ खाथि खालायाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ ओ ओ माने बाला खालामलांफायो बिदि जों खोनानो मोनदों जायनि जाउनाव माने जोङो बेफोर जे हाग्रा थैग्रोननाय मुलि बेफोरखौ बाहायनाङा बेफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे गिदिर गिदिर जेनेबा दारिमिन बेफोर जेनेबा बायदिसिना बानायग्रा बेफोरखौबो जों खमायनांगोन ओमफाय बिदिनो लोगोसे जोङो जानाय लोंनायफोर जेनेबा जानाय लोंनायावबो बिदिनो जेनेबा मेडिसिन बाहायनाय जेनेबा जानाय लोंनाय जेनेबा थाब जेनेबा एगजामपोल जेनेबा जानाय लोंनाय जेनेबा बेदरफोर ओ नाफोर बेफोर जेनेबा आथिखालावथ' बेर खौ बिजि थुनानै माने गोबां ओ दसेनो दसे समनि गेजेरावनो मानि थाब देरनाय मानाय बेफोरखौ खालामो ओमफफ्राय माने बेफोरखौ जों जाबाय थायोबा जोंनि देहाया खहा जायो बेफोरखौबो जोङो खम खालामनांगोन ओ लोगोसे जोङो जेनेबा हाद्रि बाला बेफोर जेनेबा बेफोर हाद्रि बालाफोरजों जेनेबा जे सेरेपफोर ओ गुफुंफायो जेनेबा बेफोरथ' कम्पानिनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर जेनेबा बेफोरो ओ जोंनि देहायाव हाबबाथ' बेराम आजार जायो बेखौथ' जों आं दायसे बुंनानै थांखाबाय माने बेफोरखौबो जेनेबा फोसाबनो थाखाय जों बयबो सुबुंफोरा ज' खौसे जानांगोन आरोखि ना नोंथां। अब्लासो जोङो माने आबहावाखौ रैखा खालामफागोन।
नोंथांमोन नोंथांनिफ्रायथ' आं गोबां खोथाखौ मिथिबाय माने नोंथांङाबो आंनिफ्राय बेफोरनि फारसे एसे मिथिनो लुगैयो नामा?
औ नोंथांबो फोरमायनो हागोन जे जेनेबा सिगां समाव मानि बिफां लाइफाङा माबायदि। जेनेबा सिगां समाव आबहावाया माबायदिमोन जेनेबा ओमफाय ओ आथिखालाव माबायदि सोलायबोखो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ- अ। माने सिगां समावथ' बिदिनो आबहावा बुंबाय एथ'बां गुबुंले बे फोरखौ जों नुनो मोननाय नङामोन।
औ।
दानि जुगाव बांसिन नुनो मोननाय जाबाय आरो। ओरै सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे आरो कलकारखाना बिदिनो उखुन्दै गनाय मानाय बेफोरनि उखुन्दैफोरानो आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो। आरो बे दारिमिन फोरनि दै गाज्रि गनाय मानाय बेफोरजोंनो आबहावाफ्रा गुबुंले जानो हमो। आरो गोबां दानि जुगाव गारि मथर बांबाय। दाबे गारि मथरफोरनि गनाय उखुन्दै आरो गोबां गोरा-गोरा जोमग्रा गारि बेफोरनि जााहोनाव आबहावाफोरा गुबुंले जानाय जायो। माने बांसिन आरो दा सुबुं अ जमा बांनाया बिनि थाखायनो आबहावा गुबुंनाय जानाय जायो।
औ।
सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गारि मथरनि अनजिमाया बांबाय। कलकारखानानि अनजिमाया बांबाय।
औ।
दा बेफोरनि जाउनावनो आबहावाफ्रा गुबुंले जायो आरो। आरो ओरै फिफां लाइफांफ्रा सिगां एथ'बां आं दानफैनाय जायामोन दानि समाव दा बारा बांसिन दानफैनाय जायो आरो।
औ।
जेरै बिदिनो थगथा बाथाम न'नि खिरखि दरजा बेफोरबायदि बाहायनायाव बेफोरबायदि बानायनो बाहायनाय जायो आरो बिफां लाइफांफोरखौ। सिगां समाव एथ'बां दानफायामोन दाथ' दानफयो आरो दानफायनानै माखासे सुबुंफोरा खालि दानफैोल'।
औ।
बे दानफैनायनि जायगायाव माबाया आरो गायफिननाय दोननाय जाया।
औ।
दा माने फिफांखौ दानफैनानै बिदिनो गायोब्लाा मोजां जायो आरो।
उम।
दानि समावथ' माखासे मानसिफ्रा खालि दानफायनोल' मिथिगौ बिदिनो गायफिननायखौ गैया आरो गायफिननाय जाया।
उम।
बेनि जाउनावनो आबहावाफोरा बांसिन गुबुंले जानोहमो।
उम।
आरो मानसिफोरनि बिदिनो दावराव दावसि जानाय अबायबा गान दामनाय मानाय बे फोरनि थाखायनो आबाफोरखौ गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो।
उम।
सिगां समाव बारा बिदि गुबुंलेखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरो।
उम।
आरो सिगांनि समाव बिदिनो सुबुं अनजिमाफोरा एसे खममोन। दाथ' बांनायनिफ्राय बांबाय बांगासिनो दाबो।
औ
बिदिनो गारि मथर सालायनानै बिदिनो गोबाव गोबाव जानाय गारि मथरखौनो सालायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ।
बेफोरनो उखुन्दैफ्रानो बे बाराव बिरथिंनानै आबहावाफोरखौ गुबुंले खालामनाय जायो। बांसिन जों दायो कल कारखानाफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। गिदिर गिदिर कलकारखाना बानायगासिनो दं।
औ'
बेफोरनि उखुन्दैफोरजों
औ।
जिब जुनार आरो मानसिफोरनि हां लानाय मानायाव बेफोरो एसे एफेक्ट होदों आरो।
औ। बिदिनो नोंथाङा जेनेबा सिगां समाव जेनेबा सिगां समनि बोथोरा मोजांसिनमोन ना दानि समनि आथिखालनि सोलिफुबाय थानाय बो जोला मोजांसिनमोन बेनि बागै जेनेबा फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला सिगांंहाय बिदिनो आबहावाया एथ'बां गुबुंले नङामोन आरो।
उम
दायो बांसिन गुबुंले जानो हमबाय मानोना सिगां समाव एथ'बां मा सुबुंफोरनि अन्जिमायाबो बारा बुरजा गैयामोन ना।
औ ‌।
दासो बुरजानिफ्राय बुरजा बांनो हमलांगासिनो दङ।
औ।
आरो गारि मथरफ्राबोथ' बांबाय।
औ।
बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर बेफोरनो आबहावा गुबुंले खालामो।
औ।
अ नोंथां होबा जोंना टाइमाबो जाबाय दा रायलायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'सै नामा?
औ दोन्थ' जासिगोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।
देम औ दे होमबा।